हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों
औ नोंथां खोनादों
दङ
औ नोंथां दङ दे
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नों
औ नोंथां हागोन दे
जादों बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि अनला
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो एबा मा माजों जायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव औ अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जानायखौ नुदों आरो जोङो अनला ख्रिखौ जानोब्ला गिबियावनो जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो जोङो बेे माइरंखौ गि बियावनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो दैजों बेनि उनाव दसे सम थानानै जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला बेखौ बोखांनाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ दिंखियाव नङाब्ला उलार आरो ओ बेफोर गैयाब्ला जोङो थफसि नङाबा मिक्सिफोरावबो देनायखौ नुदों आरो जोङो अनलाजों ओ औवा मेवाइखौ जानो गोनांब्ला गिबियावनो औवा मेवाइखौ ओ गोरलै गोरलै हानानै जोङो खारैजों मोजाङै गलायनानै लाग्रोनाय जायो आरो आरो बेवहाय जोङो बायदि बे दर जेरै अमाफोर होनो गोनांब्लाबो बेखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रांग्रोनानै लायो बेनि उनाव जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो ओ दसे सम रहायनो होनाय जायो आरो बेनि बेवहाय जोङो बायदि मस्ला सामब्राम हाइजें बाय दिबो होजायो आरो जेब्ला बेयो मोजाङै रबो अब्ला बेवहाय जोङो दै होनाय जायो यो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे दैया मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों मोजाङै एसे एसे सारना होनाय जायो आरो जाहा थे बे माइरङा गथा जायि बायदि बेनि उनाव मोजाङै माइरङा गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय एवनानै लाखानाय अमाखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बेवहाय खारैफोरा मोजाङै नांजोबनायनि उनाव जोङो ओ बेवहाय ओ बायदि जेरै धुन्दिया। नङाब्ला खासिथारि बायदिखौबो होनाय नुनो नुयो आरो। बेनि उनाव जोङो अनलाखौ ओ। साम'जोंबो जानायखौ नुदों आरो लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आर। रो जोंङो अनलाखौ थावजों सो। संनानै जानायखौबो नुदों आरो जेरैबायदि अनला मिखि बुङो बेखौ जोङो बेखौ। थाइगिरजों आरो नाफोरजोंबो जायो आरो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ। खौ ओ खोददैजोंबो जायो आरो जाद थाइगिरनि बिबार बेदोंबो जानाय नुदों आरो बेजों नङाबोला जोङो बारसिगि बायदिजोंबो खारै संनानै ना गोरान बायदि जों जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलखैबो जायो अनला ओंख्रिखौ। बिदिनो अनला ओंख्रि संनो थाख। ओमायथ' जोंना गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जाग्रोयोनालाय नोंथां बिदिनो। सिाङावनो माइरंखौ सोमना लाग्रोबाय सोमना लाखांनायनि उनावसो जेब्ला माइरंङा रुइयो। अब्ला जोंना जायखिजाया आइजें खेरखा नोंङाबा। ओ बिदिनो सुखांनानै लाजानाय आइजें लाग्रोयो लाखांनायनि उनावसो। जोंना गोरान जाबावबा जोंना उवाल नोङाबा। बिदिनो दिंखि बिदियाव देनानै गुन्द्रा खालामना लानायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिनो खालामना लाखांनायनि उनाव जोंना। अनलाखौ गुबुन गुबुन मैगं। जेरै हाग्रानिनो मोननाय खमा बिबार बिदिनो बारसिखि बिबार। बार आरोबाव सेवालि बिबार बेफोरनि अनगायैब। बोथ' जोंना अनला ओंख्रिखौ बेदरजोंबो जायो नालाय नोंथां। बिदिनो बेदरजों जायोबा जोंना सिगाङावनो। एवग्रोनांगौ बेदरखौ एवना लाखांनायनि उनावसो जोंना दै होना गोदौ होनांगौ। दैया जेब्ला गोदौ अब्ला जोंना सिगांआवनो बे। देनानै लाखानाय अनखौ आखाइजों एसे इसे होनानै। एरबाय थानांगौ मानो होनोब्ला जोंनाथ'। एसे इसे होनानै एराबा अना गथाखायो नालाय नोंथां। बिनि थाखायनो। नायाबो गोनांथार आरो नोंथा मानो होनोब्ला गथा जायोब्ला जोंना जानायाव मोद। मोजां जाया।
औ।
बिदिनो इसे इसे होनानै जेब्ला अन गुन्दैखौ होजोबो बिनि उनाव आरोबाव। ओ जेब्ला अनला ओंख्रिया गोदौओ अब्लासो जोंना खारै होजायो। बिदिनो खारैखौ नांनाय बायदि होखांनायनि उनाव खायसे खायसेया। सिगाङावनो मस्लाखौ होआबा उनाव बिदि गोदौनाय समावसो होनायखौ नुयो आरो। खायसेया। बेदरजों संनाय समावनो बेदरखो एवफ्रामना लाखानायावनो। मस्ला मस्लिखौ होखायो आरो।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखौ माखासे। गोखै मैगं बेफोरजोंबो जानाय नुयो जेरै बायगन फिसा आरो। बिदिनो। थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइजों जायोब्ला जोंनि बे सिगाङावनो थाइगिर फिथाइख। गौ हाना लानानै फिसा फिसा। सिखा सिखा हाबावो बिदिनो सिखा सिखा हानायनि उनावसो जोंना बेदर एवनाय बायदि एवफ्रामना लाग्रोयो बेयावबो खायसे खायसेया सिङावनो एवनाय समाव मस्ला मस्लिखौ होनायखौ नुखायो आरो नोंथां आरो खायसेया जेब्ला अन होनानै गोदौ अब्लासो खारै होनायजों लोगोसे मस्लाखौबो होबानायखौ नुयो बिदिनो जोंनि ओनसोलखौ माखासे गोखा मैगं बेफोरजोंबो जायो सिगाङावनो बुंखानाय बायदि जेरै जाहारनि खमा बिबार आरो ननिनो जि सेवालि बिबार बेजोंबो जायो आरो मैथ्रु बिबार बेजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नों थां बिदिनो बेदरजों संनाय माखासे खै मैगंजों संनाय बेफोरजोंनो एखे रोखोमनि बे गोखा मैगं संनायाबो गोखा मैगंखौ खायसेखौ सिगाङावनो एवना लाग्रोखानांगौ आरो खायसेखौ अनला गोदौबाय एबा गोदौबाय थानाय समाव अन होनानै बे समाव गारसोमजायोबो एवालासिनो बिदिनो जों मैगं लायो मैगं खायसेखौ एवग्रोनांगौ आरो खायसेखौ एववालासिनो अना गोदौबाय थानाय समाव होजायो आरो नोंथां
औ
बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंना बिनि अनगायैबो जि बरनिनो हाबा हाथासुनि बेयावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो हाथासुनियाव माबोरै सङो होनोब्ला जोंनाथ हाथासुनिनि संनायाव दाउ बेदरजोंल संनाय जायो आरो बेयाव सिगाङावनो दाउ बेदरखौ एवना लाग्रोयो आरो बेयाव जोंना मस्ला मस्लि होनायखौ नुनो मोना बिदिनो दाउ बेदरखौ एवना लाखांनायनि उनाव जेब्ला दै होयो अब्ला दै गोदौनाय समावसो जोंना अनखौ इसे इसे होयो बिदिनो अन होनानै जेब्ला गोदौबावो अब्ला खारै होयो बेयाव जोंना हालदै होनाय नुनो मोना मानोना हाथासुनिनि ओंख्रि संनाया जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय खान्थि बायदियै हालदै होनो मोना होननाय दं नि बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलखैबो हातासुनि समाव संनायाव हालदै होनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां
औ
बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखौबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जि दैज्लां बोथोर राव मोनग्रा औवा मेवाइ बेखौबो ननिनो नङा माबा बाजारनि जायखिजाया बायनानै लाबोनायनि उनाव जोंना अनलाजों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो बेखौबो जों जोंनि ओनसोलख अनलाजों जायोबा खायसे खायसेया सिगाङावनो एवना लाग्रोयो आरो खायसे खायसेया एवालासिनो आसार बानायनानै उनाव जानायखौबो नुनो मोनो। बिदिनो गावबागाव मोजां मोननाय आरो गाज्रि मोननाय बेफोरखौ नायनानै जोंनि ओनसोलखै जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो नों थांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जि एम्फौ लाथा बेजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। एम्फौ लाथाजों जायोबा जोंना सिगाङावनो एम्फौ लाथाखौ एवफ्रामग्रोनांगौ आरो एवखां एवफ्रामखांनायनि उनावसो जोंना बेखौ ससे ससे बस'यो आरो बस'खांनायनि उनाव जोंनो आरोबाव मोजाङै सु नानै एवफ्रामो एवफ्रामखांनायनि उनावसो जोंना जेब्ला दै होयो बेनि उनाव बे सिङावनो अनलाजों जायोबा अन‌ गुन्दैखौथ' जोंना देना लाग्रोखानांगौ नालाय नों थां देना ला खांनायनि उनाव इसे इसे होनानै गोदौ होबावो गोदौखांनायनि उनावथ' जोंना खा रैया गोनांथार नालाय खारैखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो खायसे खायसेया हालदै मस्ला मस्लिखौ एवफ्रामनाय समावनो होखायो आरो खायसेया जेब्ला अन होनानै गोदौवो बे समाव होनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
नोंथां आं नोंथांमोननि ओनसोलखै जि गोखा मैगं बेफोरजों माबोरै जायो अनलाखौ नोंथां फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां गोखा ओ ओंख्रि बुङोब्ला जोङो ओ बे बासिगि ओंख्रिखौ बुंनांगोन जोङो बासिगिजों जानो गोनांब्ला गिबियावनो बासिगिखौ खायसेखौ जोङो फोराननानै ओ जानायखौबो नुदों आरो फोरानालासे गोथाङैनो जोङो ओ जेरै अनलाखौ देग्रोनानै लाग्रोयो बिब्दिनो देग्रोना लाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला अनलाया गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो बे ओ जा बासिगि फोराननाय बेखौ होनाय नुदों आरो बेयावहाय जोङो नाजोंबो जाजायो आरो खायसे खौ ना गोरान बायदिजोंबो जानायखौ नुदों आरो जोङो गोथांखौबो बिब्दियैनो ओ होनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां। आरो गोखा ओंख्रि बुङोब्ला अनला ओंख्रिजों गोखा ओंख्रि जानायखौ नुबावाखै आरो नोंथां।
उम बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।